नोंथां।
ओ खुलुमबाय नोंथां ओ मोन।
बेखौ नोंथांनिसिम जासिहरगोरनाय जाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां नोंथाङा ओरैनो मानि ओ एबा मानि सोमोन्दै रायलायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां आङो नोंथांनो मोनसे बयनिख्रुइबो गोनांसिन आथिखालनि जुगाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन आरो बयनिबो आखाइ आखाइ नुनाय आरो बेजोंनो खामानि मावग्रा बा बे नङाबानो आथिखालनि जुगाव जाया आरोखि बिनि सोमोन्दै गंसे मबाइलनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव रायलायनो सानदों।
जागोन जागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायलांदो बिदिबोलालाय
औ नोंथां। मबाइलानो जादों जोंनि दानि सोलिफुनाय मबाइलानो जादों दानि जुगाव सोलिफुनाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन आरो बे नङाब्लानो आथिखालनि जुगाव ओ आखाइ आखाय थोंसे बायनाय बादि मोनो जायनि थाखाय जोङो ओ ओरैबायदि मोनसे थासारियाव सफैबायदि मबाइल नङाबानो जोंहा जेबोआनो जाला बायदि जानानै फैबाय आथिखालनि मुगायाव जों गंसे मबाइलजों जोङो गिबियावनो जोङो ओ खौरां लानो हायो खौरांखौ जों गोदोनि समावहायो ओरैबायदि लानांगौ जायोमोन। लाइजामनि गेजेरजों बबेबा गोजानाव थाहैनाय कलेजाव फरायहैनाय बा इउनिभारसिटि फरायनाय एबा बायदिसिना खामानियाव थाहैनाय साख्रिफोर मावनाय बेफोराव जोङो बिमा बिफाजों एबा बिदा बिनानावजों जोङो रायज्लायनोबाबो जों गांसे लाइजामनि गेजेरजोंसो हरनानै बेखौ सानथाम बा सानब्रैनि उनावसो जोङो मोनहैनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनावहाय मबाइलजों जोङो गोबां सुबिदा मोननाय बायदि मोनदों जोङो ओ से सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो गोजानाव थानाय बै सुबुंजों जोङो रायज्लायनो हायो एबा माबोरै दङ माबोरै दङ मा खालामदों मा मावदों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो हायो मोजां गाज्रिनि सोमोन्दै जों रायज्लायनो हायो आरो बेल' नङा मबाइलनि गेजेरजों आथिखालनियावनो इन्टारनेटनि जुगजों जोङो दा ओ मोखांजों मोखां नायलायनानैबो जों रायलायहरनो हायो आरो बेनि अनगायै जोंहा दंबावो आथिखालनि जुगावहाय जोङो गंसे मबाइलजों इन्टारनेट सालायनानै जों गुगोल दङ गुगोलाव जोङो माबा माबा मोनसे सोंथिखौ जोङो जुदि बुजियाखैबा एबा मोनथियाखैबा जों गु एबा गुगोलाव बोनानै जोङो नायनो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंहा गुगोल मेप दङ गुगोल मेपाव जोङो बबेबा गोजानाव थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय लामा आन्दायनानै जोङो सौफैनो रोङामोन एबा सौहैयामोन जाय जायगायाव थांदों बे जायगायाव सहैयामोन नाथाय आथिखालनि दिनावहायो जोङो ओ बे गुगोल मेपनि गेजेरजों थांनानै नायनानै थांनानै जोङो मोनसे जायगायाव थांनोबा जों आरामसे सौहैयो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो अबेबा गोजानाव थांनानै जुदि नोङो थानाय जानायनि बेबा ओ जायगा मोनाखैबा जोङो गुगोल मेपनि गेजेरजों एबा गुगोलाव सार्च खालामनानै जोङो नायनो हायोदि बै जायगानि हटेलफोरा माबायदि आरो माबायदि बेसेननि बेसेबां बेसेननि आरो जानाय फोरा माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गुगोल मेपनि गेजेरजों नायनो हायो आरो बेल' नङा जों माबा मोनसे से गोनांथि एबा डकुमेन्सफोरखौ गावनि डकुमेन्सफोरखौ जोङो सोरनोबा हरनोबा ओ जोङो बेखौ वाट्सापनि गेजेरजों दसेजोंनो जोङो सौहै हरनो हायो आरो बेल' नङा जोङो ओ आथिखालनि जुग सोलि सोलिफुनाय मुगायावहाय जोङो ओ गोदोनि बायदि आखाइयाव फैसा थाखा बुरजा बुरजा लानानै जोङो बेरायनो हायाबा जोङो ओ मबाइलनि गेजेरजोंनो गावनि एकाउन्टनि गेजेरजों जोङो मोनसे एपनि गुगोल पे एबा ओ फन पेनि गेजेरजों जोङो फैसाखौ एक सेकेडनि से सेकेण्डनि गेजेरावनो जोङो दैथायहरनो हायो बै सुबुंनो एबा सोरबा गोजानाव थानानै लोमजादोंबा साजादोंबा हस्पिटालाव दङबा जोङो बै सुबुंनो हायो फैसा नांगौबा बै सुबुंनियाव फैसा गैयाब्ला जोङो न' खनियाव बिहरोबा जोङो से बा नै मिनिटनि गेजेरावनो बै सुबुङा मोनहैयो बेबायदि थासारिसिम जोङो सौफैबाय ओरैबायदि दानि दिनावहाय गंसे मबाइल गैयाबानो जोङो आखाइ थोंसे बायनाय बायदि मोनो ओ जायनि थाखाय जोङो बयनिबो आखाइयाव आथिखालनि दिनावहायो घरे घरे एबा गावबा गाव आखायाव सासेयाव गंफा साफायाव गंफा ओ न'खराव साबैसे साब्रै सुबुं दं साब्रैनियावबो जोङो साफा गंफां मबाइलखौ नुसै नुनो मोनसै मबाइल गैयाबानो आथिखालनि दिनाव जाया बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो उम माबा मोनसे जोङो जानो लुुगैदोंबा एबा आ संनानै एबा गेस जोबदोंबा जोङो ओ मबाइलनि गेजेरजों बिहरनानै जमेट' एबा स्यिगिनि गेजेरजों जोङो बिहरनानै जोङो बेयाव हायो ओ जमेट' एबा सुइगि एपनि गेजेरजों जों बिहरनानै जोङो उम जानो हायो। एबा गेस गैयाबा जोङो बेजों मदद मोनो बेल' नङा जोंहा बेयो दंबावो आरो जोंहा दंबावो इनस्टाग्राम ससियेल मिडिया जायखौ जोङो मोखां बिजाब होननानै बुङो फेस मोखां बिजाब बे मोखां बिजाबनि गेजेरजों जोङो माखासे फेस ओ गोजान गोजान जायगानि था थानाय माखासे सुबुंफोरनि फट' बेरायहैनाय मानाय बेखौ जोङो हगारनानै बेवहाय माखासे मिनिथाव भिदिअफोरखौबो जोङो नायनो हायो आरो बेल' नङा इउटुब इउथटुबानो जादों जोंनि सबसे गोनांसिन बुस्थु होननानै बुंनो थाङोबा आथिखालनि दिनाव जोङो माबा मोनसे कर्स लानो थाङोब्ला माबा मोनसे फरायनो थाङोब्ला जोङो ओ गोदोनि दिनावहायो थांनानै बै जायगायाव एबा सेन्टाराव थांनानै जिग' जिग' थांनानै जोङो सानदुं अखा थांनानै बेवहाय सोलों हैनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालनि बहाय जोङो बेवहाय इयउटुबनि गेजेरजों जोङो नायै नायैनो सोलोंनो हायो एबा माबा मोनसे सावगारि आ खिनाय सोलोंदोंबा बेवहाय जों इउटुबाव नायनानै माबायदि आखिनांगौ बेफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो बेल' नङा जों माबा मोनसे ओ साख्रिनि एगजामनि सोमोन्दै जोङो ओ फरायनो सा क्रिनि एगजामनि सोमोन्दै फरायनो नागिरदोंबा जोङो कर्स लानानै जिग' जिग' फरायनांगौ जायोमोन एबा थांनांगौ जायोमोन एबार जिग' जिग' लेखा नागिरनानै लाइब्रेरियाव नङाबा दखानाव नागिरनानै जोङो फरायनांगौ जायोमोन नं आथिखालाव जोङो इउटुब
बे भिडिय'नि गेजेरजों जोङो बे भिडिय'नि गेजेरजों जोङो ओ सोलोंनो हायो आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
नोंथाङा जेनेबा मबाइल गयाबा गोदोनि समाव माबायदि जायो मानिे दानि समाव माबायदि हेफाजाब होगोन मबाइला जोंनि सुबुं समाजाव बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङ फोरमायना होना फोरथाइ बाय होलांनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आं जेनेबा नोंथाङाथ' मबाइलनि ओ मबाइलनि मोजांनि सोमोन्दै बुंदों जेनेबा आङो बिनि उल्थायै बुंनो सानदों जेनेबा जोङो मबाइल लानानै जोंहा मा मा खहा जानो हाखो बा माबोरै मा होनो जोंनि मा होनो मेन्टेलि फिजिक एक्सुलि माबायदियै जोंना आ मा जोङो बेराम जाखो बेफोरनि सोमोन्दै आं फोरमनो सानदों जेनेबा जोङो मबाइल लानायनिफ्राय आं सिगाङावनो बुंबोनो सानदों जेनेबा अ मबाइल लानाया माने जोंनियाव मोजांबो जानानानै फैदों आरो गाज्रिबो जानानानै फैदों आरोना नोंथां जेनेबा नोंथाङाथ' बुंबाय जे मोजां सोमोन्दै नोंथाङा जोबोर मोजांखौनो बुंलांबाय जेरै मबाइलजोंनो जोङो गासै आवबो सुबुन खालामनो हायो ना
बेल' नङाद मबाइल लानानै मानि गासिबो माने मोनजोबो मबाइलजों मबाइल फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि सुबुं समाज गिबियै मा जादों जोंनि बिदा फंबाय एबा सोरबा आदै मादै एबा गामिनि माखासे सुबुंफोरजों रायज्लायनाय एबा सोमोन्दो लालायनाय बैफोरबायाददि बैफोरबायदिया मा जादों लासै ए लासैनो जोंनि जोंनि सुबुं समाजाव गोमालांनो हमगासिनो हमदों आर ना नों जाय जोंनि बे नुसुंसे न'आव थानाय एबा गामिसे गामिनि सुबुंफोरखौनो सिनायनो हमनो मोनला आर ना एबा सिनायला बिसोर गथ'फ्रा एबा मा जासे बेयाव सोरबा सोरनिबा माबा मा होनो दा सोरबा न'आव जेनेबा गामि खाथिनि मानसि एबा न'सुंसे मानसि जानाय नोंनि न'आव ह आगान होफैबाय हबा बै सुबुं बै सुबुंखौ सोंगोन बियो म मानोना बियो मानि थाखाय जानानै फैदों होनबा मबाइलजों जानानै फैदों जाय बिसोरो मा होनो जायगा ससेबो जायला एबा गामियाव नायदिं ब्ला एबा न'न' न' सिङाव माजादोंनि एबा न' नि बायजोआव मा जादोंनि बेफोरनि सोमोन्दो जेबो मोन मिथिला बेफोरबायदि मा होनदों माखासे जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिदों आरो ना जायनि थाखाय जोङो मबाइलाबो बांद्राय मोजां नङा होननानै बुंनांगोन आरो मबाइल लानानै जोंनि माखासे गथ'फ्रा इयुन जोलैफ्रा मा होनो मबाइल नङाबानो थानो हाया जादों बैफोरो जाहैबाय मोनसे गाज्रि हुदासो होना गाज्रि हुदासो होननानै आं बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला म मबाइल नायनायजों। जोंहा मा जायो उन्दै बैसोआवनो जोङो मबाइल दांहोयोब्ला एबा मबाइल थुयोबा मा जागोन। बिसोरनि माखासे मेलेमारि जौगानाय एबा। माखासे मेगननि नुथायाइ बैफोरो मा होनो लासै लासैनो। खायलांनो एबा खमायबोनो हमगोन आरोना जाय जों बांद्राय मबाइल नायबाय थायो। थायोबा जोंनि मेगना मा होनो गोजाननि नुथाया एबा खाथिनि नुथाया। बैयो मबाइलनि लाइटजों एबा माबा मोनसे रिफिखांनायजों मा होनो बि मे लाै लासै गाज जो हमदों आरोना आरो बैसोरो बोसोर जायै मा ल उन्दै उन्दै सुबुंफ्रा बिसोरो मा जाखो मबाइल नङाबानो थानो हायि बायदि जादों आरोोना बिसोरो। जायनि थाखाय जोंनिसो जोंनि बे बे बेफोरबायदि हुदाखौ गारनांगोन। दानि मुगायावथ' नुनो मोनो जे सोरबा सासे बिमाया एबा सोरबा सासे बिफाया गथ'नो मबाइल होयो जेरै मा होनो गावसोर। फसा खामानि मावना मावनो मोनबानो जायो। गथ'खौ गथ'आ मा खालामदों एबा मा खालामाखै एबा मबाइल होनाया मोजां। मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेफोरनि सोमोन्दै सानला आरोना बिसोरो। खालि बिसोरनो मबाइल होबाय इउटुब देखायबाय आरो बिस्रा खामानियावथ'। थांबाय बेफोरबायदि जानानै फैदों आरोना जोंनि गेजेराव बेफोरखौ जोङो होबथानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे जोंनि मेलेमारि एबा समाजारि जौगानाय। बैफोरो बे मा होनदों बे सासे गथ'सानि मेलेमाव एबा देहा सोलेराव बिसोरो मा जागोन लासै लासैनो जेंनाखौ। फैोन आरोा जेरै समाजारिनि जेंना होननानै बुङोब सासे गथ' ज मबाइलनाय उन्दैनिफ्राय मबाइल नायोब्ला बिहा मा होनदों समनिोमोन्दै जेबो मोनथिनाय नङा आरोना। समाजाव माबायदियै मा खालामबा मा जायो एबा। सोर सोरजों मा सोमोन्दो लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दैयै मोनथिनो हाला आरो आं दहाय बुंबाद मेलेमारिनि मा होनो मेलेमा गाज्रि जेनेबा मेलेमारि मा होनो। जेंना सफैना बे मेलेमारि सोजाना सै ना जाहैबाय उन्दै बनिफ्राय बे मबाइल मोनसेखौनो नायबाय थानानै बयो मान होन बिनि साननाया खालि बै मबाइलनि सायावसो थाबाय थाबाय आरो ना मा नुदों मा? मानो बेखौल' सानबाय थाबाय आरो बिहा दस्रा साननो हाला एबा साननो रोंला बैफोरबायदि जोंनि गेजेराव जेंना जानानै फैदों आरोना नोंथाङा। आरो मबाइेलानो जोङो जोंनि माखासे। से देहायारि माबाखौ गाज्रि खालामदों जेरै न' सिङावनो थासोमबाय थानानै जानो लोंनो एबा खिनि हासुनाय जेबो थाल मोनला खालि बेयावाव मबाइल' नायनोसैबा गेमल' गेलेनोसै भिडिअ' गेम जेरै पाबजि फ्रिफायार एबा गुबुन गुबुन मा होनो बेफोरबायदि गेमफोरखौ गेलेनानै बिसोर गावसिरनि टाइमि टाइमबो लस्ट खालामबाय बेजों लोगोसे मेगन मेलेम देहा गासिबो गबो बिसोरो लासै लासैनो गावनि माबाखौ खोमालांजोबनो हमदों आरोना नोंथां जायनि थाखाय बे जोंनि सुबुं समाजाव मबाइल लानायाबो गोबाङानो गोहोम एबा गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै आं बुंनो। बुंगोन आरो ना नोंथां आरो बिदिनो गोबाङानो दंबावो नोंथां जेनेबा। नोंथांजों आं उननि समाव लोगो मोनलायगोन होननानै आं आसा थिबाय टाइमाबबो जाबाय नोंथां बिदि दे बिदिब्ला होनबा दोनथ'लनोसै ना नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय